औ नोंथां गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथां नोंथांनिसिमबो आंबो जासिहरनाय जाबाय
औ औ गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय दानिया जों मेन टपिकनि सायावहाय आयदानि सायावहाय सावरायनोसै ना मा होनो नोंथां?
औ औ सावरायनोसै नोंथां
दानिया जादों जोंनि आयदायानो जादों बिदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय गामियाव जिउ खुंनाय माबायदि जिउ खुङो औ दा गामिनि हालसालनि सोमोनदै
औ औ
दा बेफोरनि बादै नोंथाङानो फंनैसो बुंग्रोदो दे नोंथां मा मा मिथिगौ
दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव सुबुं जिउ खुंनाय नि सोमोनदै बा नङा होमबा नों
औ नोंथां औ
दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्ला ब्ला जोंनि आबाद मावनानै जानाय बेखौनो जोङो गुदि एबा गाहाय होननानै बुंनो हायो हायो बा बा नुबोगासिनो दं आरो
औ नंगौ
दा आबाद मावनाय ओ जोंनि ओनसोलाव बा गामिफोराव बिनि अनगायैबो जोङो गोबां रोखोमै ओ गामि ओनसोलफोरावबो ओ माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानि मावनानै जानायखौ खौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ'
नंगौ नोंथां नंगौ
जेरै जोङो माइ आबादनि अनगायैबो ओ फालांगि मावनाय बेबायदिनो ओ द'खान होनानै जानाय साहा हटेल होनानै जानाय मैगं-थाइगं फाननाय
नोंगौ
गोबां रोखोमनि ओ खामानि मावनानै जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुं बुंफोरा जिउ खुंबोगासिनो दङ' बा खुंलांगासिनो दङ' औ दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सोलिगासिनो दं सोरबा ओ ओबांसिनानो फ्राय बांसिनानो आबाद मावनानै ओ गाव गावनि जिउ राहाखौ खुंलांगासिनो दं
औ औ नंगौ
अनगायैबो ओ आं जि बुंलांबाय आ दखान दला बिदिनो सोरबा गारि सालायनानै बेबायदि जालांगासिनो दं आरो
नंगौ नंगौ
जोंनि गामि ओनसोलाव आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैगोन
औ औ
नोंथांनि गामि ओनसोलाव बा जायगायाव माबायदिहाय सोलिगासिनो गासिनो दं दायो बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां दे जोंनि बर'नि ओनसोलावथ' नोङो जिउ खुंनाया गोदो गोदाय आबौ आबौनि समनिफ्रायनो बेनो आबादजों नो आबादानो जोंनि जिउ होनजायो जेरेखम गोदो गोदायनिफ्रायनो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो आबादनिफ्राय जोङो गावाबागाव बोथोराव आबाद मावो जेरखम गोजां बोथोर दैज्लां बोथोर सफैबाय नै दा दैज्लां बोथोर फोथाराव जोङो माइनि आबाद मावो माइ आबाद मावो बिदिनो सोरबा जोसा माइब्रा माइसालि रनजित गोबां माइ गायो दा बेफोर माइयानो देरोब्ला जों बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो फानो बेखौनो जों सहर बायदिफोराव दैथायहरो बिसोरबो जोंनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जिउखौ रैखा मोनो बिनि सोलायै जों फैसाजों फाननानै बायना बायनानै जोङो बेजोंनो जोङो गथ' गथाय फोरोंनाय न'खर खुंनाय ब नांगौखिनिखौ खरस जानाय बेफोरखौ जोङो बायनानै लानो हायो आरोखि नोंथां
औ औ
आबाद होनबाथ' मिथि खायो आबादानो जोंनि सुबुंनि जिउनि गोनांथार आबाद गैयाब्ला जोङो थांनानैबो थाखायानो जों माखौ जायो जानो माखौ लोंनो माबोरै सोलिनो नंगौ नोंथां मेन बुस्थुआ जोंनि गामियारि हासारावहाय गामियारि गैयाब्ला जों आबाद मावनायाबो गैया जागौ दा आबादखौ सोर मावो होमबा जोंनि गामियाव थाग्रा गामियारि सुबुं बिसोरसो आबादखौ दैथायहरो माने आबादखौ फसल खौ मावनानै हरो दा बुंनो थाङोब्ला गामियावहाय फ्रेस नोङो गामियाव जिउ खुङोब्ला जोंनि हजम उन्दुनाय उन्दुनायाबो थाब उन्दुयो सिखारनायाबो जोङो फुङाव थाब सिखारो थाब उन्दुयोब्ला जेरखम जोंनि देहाया मोजां जायो आरो थाब सिखारो जोंनि देहाया मोजां जायो थिग बेबायदिनो गामियाव थाग्रा सुबुंफोरनि देहाया राफोद गोग्गो जायो आरोखि नोंथां जोंबो गामियाव थानानै मिथिगौ गामिनि सोमोन्दै आरो थाव उननि स सोमोन्दै बा सहरनि काल्सारनि सोमोन्दै एसेब्लाबो जों गामियाव थाग्रा सुबुंफोरनि देहाया गोरा जायो आरो मावनाय दांनायाव आखा फाखा जायो नोंथां आरो जोङो टाइम मथे जों टाइम गाव गाबागाव समखौ होसोयो आरो समजों खारफानो जोङो गोबां आखा फाखा बिदयावहाय नोंथां जेरेखम जोङो दा माइनि बोथोर माइ गायनो जोङो दुब दुब्लियाव थांनो मोसौखौबो जोङो सारिथायाव सिखारनानै होलाङोमोन गोदोनि जुगाव आरो दानि जुगावथ' जोङो माबा जुग जाबाय साइन्टिफिक जुग जाबाय बिदिनो सोलायनाया सोलायबोबाय गोदोनिफ्रायनो दा जोङो आलनि सोलाय जोङो ट्रेक्टरजों एवो थिग बेबायदिनो फुङाव सिखारनानै फैनानै दुब्लियावहाय जोङो माइखौ हालौवफैयो बा सोरबा फुनांगौबा फुबाय माइखौ गायनाया गायबाय बिदिनो बयबो खस्थ' खालामलायनानै गामियियाव थाग्रा सुबुंफोरा हेफाजाब होलायो जे रखम नोंनाव बुरजा गायनांगौब्ला नोंनाव गायफानानै हैगोन आरो जेब्ला बैनिया जोबगोन अब्ला आंनियाव गायफैनानै होफैगोन बिदिनो जों बिराद मोजाङै मोजां हेफाजाब होन गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा आरो जोङो बुलायनाय गैया नांलयनाय खमलायनाय गैया गैया जोोंडो मिनि खुसियै बयजोंबो हेफाजाब होलायनानै सुबिदा उसुबिदायावहाय जों थांलाय फैलाय खालामनानै जोङो रायजोखौ जाबोगासिनो ना मा होनो नोंथां जों बिदिनो जों रायजोखौ नों गामियाव थानानै बिदिनो न'खर स'ख खुंनायावहाय एखमबा लोमजायै साजायै जाबा जोङो ज' ज' थांलायनानै जोङो हेफाजाब हैलायो बिदिनो डाक्टर ओरैहाय अजा जोङो ज' ज' लांलायो फैलायो बिदिनो आरोखि जोंनि जिउ जारिमिना गामियाव नोंथां दा नोंथाङाबो बुंदों नोंथांनि गामिनि सोमोन्दै गामियाव माबायदि सोलियो गामिनि हाल सला माबायदि दे नोंथां
दा नोंथांनि आङो सिगाङाव बुंग्रोगोन नोंथांनि ओनसोलनि बागै आङो मिथि मिथिनो मोननानै खोब मोजां मोनदों बा गाहाम मोनदों नोंथांनिसिम गोजोननाय जासिहरदों
गोजोनबाय नोंथां गोजोनबाय
दा आङो जोंनि गामि ओनसोलनि होननानै बुङोब्ला दा जोंनिया माइ आबाद मावनायानो गुदि एबा गाहाय गुबुन गुबुन जायगा बा गोबां जायगायावनो आरो
औ नोंथां नंगौ
गामियावबो होनना बुंनांगोन आरो दा जोंनि गामि ओनसोलनि ओनसोलाव
औ
आबाद मावनायनि अनगायैबो जेनेबा फालांगि खालामनानैबो जानायखौ नुबोगासिनो दङ जे फालांगि होननानै बुङोब्ला अब्ला गोबां रोखोमनि फालांगि सोरबा दख'नानि सोरबा मैगं थाइगंनि
नंगौ नंगौ
सोरबा माइ
माइ औ सोरबा माइरं औ सोरबा मैगं थाइगं औनांगौ सोरबा दाउ अमा फिसिनानै नोंथां औ ओम
ओमफ्राय बेबायदिनो जालांगासिनो दं आरो जोंनि गामि ओनसोलाव ओमफ्रायो सोरबा सोरबा दखान दा आं नोंथांनि सोंनाय बायदियै आङो बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायहरबाय
औ जादों नोंथां बिराद मोजां जादों गोजोननाय मोनदों नोंनि बिदि फोरमायनायखौ खोनानानै नोंथां बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो बुजिबायबो एसेब्लाबो मिथिबाय जोंनि बर' समाजावहाय बर'नि गामियाव माबायदि संसार जानानै थां थांनानै थायो जोङो गावबा गाव जिउखौ मारै दैदेनो नोंथां आरो बेनि अनगायैबो जोङो गामिफोराव थाग्रा सुबुंफोरा खेला देला गेलेयो बेजोंबो जोङो गावबागाव सौसिलांनानै गावबा गावनि जिउआव जोङो थांना थानायनि मोनसे राहा लामाखौ मोननाय जायो नोंथां नुवा नङा जेरखम गामियाव थानानै जोङो बिदिनो बिमा बिफाफोर मैगं थाइगंनि आबाद मावबाय आरो ओरै गथ' गथायफोरा स्कुलाव लेखा फरायहैबाय बिदिनो गथ' गथायफ्रा फरायनायजों लोगोसे खेला देला फुटबल गेलेबाय हिनजावसाफोरा खाबादि गेलेबाय आरो बेजोंनो जोङो देरनानै जोङो गावबा गाव सोलोंथाइखौ लानानै जोङो इयुनावहाय बिदिनो साफा साफा साख्रिआवब्ला बा सोरबा सोरबा गसंथा आबादारि गोबां रोखोमावनो गावबा गाव आथिङाव गसंथानो हानायनि लामाखौ जोङो नुबोगासिनो आरो सोलिबोगासिनो बिदिनो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ
दा जोङो बर' होननानै बुङोबाथ' मिथिखागौ जोंनि बर' गामियावहाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिदिनो फिसिनायाथ' जोंनि बर'नि मोनसे
खालसा
माबा जाबाय कालसार जाबाय औ बियो जोंनि हारिमु जाबाय जों बर'आनो बयबो अमा बेदर जानो गोथाव मोनो गामि एरियायावहाय जोङो बांसिन अमाखौ फिसिनाय जायो बेजोंनो जोङो जोंनि लेखा फरायनाय खरस न'खर न'खर खुंनाय खरस बेफोर गासिबो ओंखारो आरोखि जे रखम आबाद आबाद होनबा बे अमायाबो मोनसे आबाद जायो नामा होनो नोंथां जे रखम माइ माइ गायनाय अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बिसोरबो मोनसे आबाद गामिनि
औ-औ सम्पद नंगौ
दा बेफोरखौ लानानै जोंनि गामिया दाजानाय बेजोंनो समायना नुयो जोंनि मिथिंगायारि महर बिदिनो हासार बिदिनो खोलो खोलो बार' नाङो गामियावहाय थानानै देहाया मोजां जायो नंगौना नङा नोंथां
नोंगौ नोंथां गामियाव थानाया आरो जोंना आबहावाया गोग्गो जायो औ फुङाव सिखारोब्ला जोंनाव ओ बार सिउ सिउ नाङो खोब एकदम देहाखौ जोङो फ्राद मोजां मोनो आरो
दा नोंथां जोंनि समाबो नै सफैबाय दा नोंथांखौ लोगो मोननानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आंङो नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथां औ गोजोनबाय दे होनबालाय उनाव लोगो मोनलायफिनसिगोन नोंथां
दे-दे नोंथां दे